हेल'
हाय खोरोमसाार फंबाय।
हाय हाय
उम थैद ब'र नि रायलायबा जामबालाय।
गावनो होनबाय।
बर'नि रायलाय जोंनि जोंनि रावजों जोंनि रावजों रायजलाय मिथिबाय दस्रा रावनि राय्लायनो नाङा।
ओ
सोर सोर दं?
आइ, आं बाबा।
ए नोंसिनि आदायालाय?
दादाया दस्रायावसो दंहैयो।
बबेयावलै?
खाथियावनो आमबेका खाथियावनो।
उम खबर सबर मोजां दा गासिबनाबो?
मोजां।
उम
जेरावनो सोलिथ'नानै दङ। ओमफ्राय नोंनालाय? हेलौ
दों दा?
ए अबाव दं दा नों? खौ
आङो खामानियाव दं।
ए जोबाखै? खामानिया
दानो जोबा जि रिंगायावसो जोबो।
आतसा सो जोबखायो ने माहाय न'आव।
थांनो मोनो, आं न'आव थाङा आं बेयावनो थायो।
बेयावनो थायैयो। बिदिसो होनबा ने?
बिदिसो। बोरो माबायालाय? मादै मोनहा मा खालामदों?
मादै मोनहा न'आव दंजोबो।
उम
दादियासो गैयामोन अबावबा थां
दादिया अबाव थांदों?
दखानाव थांदों होनदोंमोन आमफाय आमलायगुरियावसो थांखो ना माखो।
होम मानोबा?
आमलायगुरियाव गुमैमोननाव फुजा दंमोन
ए‌ उम होमबालाय नोंसिनि आदाया बेयाव थांदोंदां?
हो
नोंसिनि आदायाबो बेयावनो थांदोंदां?
आदाया आलदासो
आलदायावसो थांदों
आ ओ बिसोरनाव आब' मोननाव आयंसो होना
उम
नोंसो जागोनदां आब
हुम हुम हुम
उम
फोबाय नामा?
खोथिया फोथ'वाखै हालेवगासिनो फोसिगोनानो एसे मोजां अखा हाबावबानो होनाया एसे मोजां अखा हाबानो साननैसो हा
ओ दिनै हराव हायाखै होनबा नोंसोरनिथिं अखाया?
हराव गैया बारा हाया सोरांनानैसो हाखादों सोरांनासो हाखादो
आं मोनायावबो हादों खोमा सानदों औ मोनायाव हादोंथ' फ्रि फ्रिनो फ्रि फ्रि हादों थ' मोनानिफ्रायनो औ
जोंनिथिं हायाखै ए सोरांनासो हादों जोंनिजा
फुंङाव बांसिन हाबावदोंदां।
उम फुंनिफ्रायनो हाबाय।
गु रिंगायावसो सिरि मोनदों आं।
दिनो उम पास्तासो जाबायमोनदां।
बा रिंगा।
बा रिंगासो जाबायमोनदां।
बा रिंगासो जाबायमोन उम।
ए हानाया बेनिफ्राय हानाया खामानियावनो थांनोमोना
माबामोना स
थांनांगौमोन जोंहा गैया थांनो मोनाखै आंहा स्नि रिंगायाव स्नि रिंगायाव खामानियाव थांनांगौमोन गैया थांनो मोनाखै अ हानानै।
गय गायलागासिनो।
गय गायदों। सोरनावहाय गायदों गयखौलाय?
ऐ दादि मोननाव।
आमलाइगुरियाव।
आमलाइगुरियाव ना?
ए सोर सोर गायदों?
दादि आं ऐ आमलाइगुरिनि बिदाफोर दं ओमफ्राय दंबावो साद जन जायखिजाया स्नि
थाबायनानै फै।
औ औ। मोजां टाइमावनो मिलायनाय सम रिंगायावहाय। रायज्लायनो मोना रायज्लायनोनो दावरावथार नै गारि खारनाय मा खारनाय नो। दुं दुं दां दां दुं दुं दां दां
उम थाइ अखायाबो थाइफसे जांलागासिनो जों थिं
उम उम मा ओंख्रि जायामोन दहाय सानावलाय?
माबासो जोगोनार
उम उम जोगोनार आं जोगोनार मैया सोंहरदोंमोन ना?
माबानावहाय नोंसिनि आदानावहाय सोंहरदोंमोन आङो ओमफायो बै मा होनोमोनलाय? आदा एक्ट'र सासे नावसो सोंहरनो थिनदोंमोन ओमफ्राय सोंहरदों आं बेनाव ओमफ्राय मोनबाय मोन मोननायालाय माथो नैजिबा थार लायो होनलाय? जोगोनाद आ
बाराबो लायो
मोनसेयाव नङा फिसासोमोन गिदिर नङामोन
अ ए फिसा फिसायावनो इदि लाखायो नोगोद दाम
लायोना?
दा दाम थांथ'नानै दङ
औ
माबाया लै देग्लाय बारा फिथाइ थायलाबायायाखै बिफांआवनो
होमबालाय आरो अखाबो फैनो हाबावगौसो नै हाथरखियानो गैया बारबो गुसु बारथारदों
हागासिनो बार गै बावा अखाल' हादों हानाया ओहो अखाल' हादों
ए दा अखा हागासिनो?
ओम फिसा फिसा
ओरै गैबावआनो जोंनिथिं गैबावआनो
औ हरै हाबा ओरै हाया ओरै हाबा हरै हायालै अखायानो
बिदिनो ओमफ्राय नोंहालाय ओरै जोंनिथिं फैथाराखै
थांआखै दहाय लिंहरदोंमोन माला फैयो आदा गौथुमा?
ए
ओरैजाय खामानि मावलागासिनो थांथ'नाय जानाय नोङा दां खामानि मावलगासिनो होनहरदोंदा
उम खामानिफोर मावदोंबालाय माथो जेब्ला जेब्ला सोलाबो अब्ला फैबानो जाबाय आरो मोसानायाथ' जाखायाखै नोंसोरनिथिंना? मोसानाय जादों नोंसोरनिथिंजाय ना मोसानाय मोसानाया जागासिनो नोंसिनिथिंजायना
जाथ'वाखै हा
मोसानाय सोलोंनाया जायाखै नोंसोरथिंजाय ना?
खोनाया सोलोंफिननो रायलायनो सोलोंफिननो रायलायनो नागिरदोंमोन दहाय ओमफाय उम बारा मोजां नांनो नागिरा थावारानो
थावार नांनाय जायगायाव था एबारनिफ्राय रायलायोब्ला नङाबा गोरोन्थि जागोन
खोनाबाय
थावार नांनाय जायगायाव था नङाबा जोंनि रायजलायनाया गोरोन्थि जागोन होनदां खोनालायाब्ला
अ नायगेर नां
आराम थावर नांनाय जायगायाव थादो रायलायहरदो मोनथिबाय
बैयाव थांनि आं लामायाव र'
लामायाव थां दे
नेतआनो